हेल'।
औ हेलौ नोंथां।
खोनायाखै नामा नोंथां।
औ आं नोंथां खोनादों नोंथांनिखौ, नोंथाङा आंनिखौ खोनायाखै नामा?
हेल'।
औ नोंथां आं खोनागासिनो दङ नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां।
आं खोनागासिनो दं नोंथांनिखौ नोंथाङा खोनायाखै नामा।
अ मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ।
अ दा खोनाबायना ओमफाय।
औ जोबोद लासै-लासै खोनादों नोंथां।
अ आंनिया मानो बेबायदि जायोथाय एसे लासै-लासै खोनायोनो नोंथां मानसिफोरा।
औ।
औ। दा मोजाङै खोनादोंना खोनायाखै आम एसे हागोन ना हाया।
जियानो हग आं नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ दानियाथ' गोदान मुगा नालाय आं। माने बेनि सायाव जोंहा गोदान इलेक्ट्रिकेल बुस्थु ओंखारनाय। मबाइलनि सायाव। सावरायगोन।
औ।
सावरायजागोन ना नोंथां।
जागोन दे नोंथां जागोन सावरायजागोन दे जेबो नङा।
औ। ओ मबाइल होनना बुङोबाथ' जोंना गोदोनि दिनाव थ' बेफोरो मबाइल फोरा गैयामोन ना नोंथां मबाइल फैनानै जोंहा सोलायनो हमबाय गोदोनि दिनावहाय जोंङो मबाइल गैयि समावहाय बबेयावबा बबेयावबा माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला बा सोरखौबा माबा मोनसे खौरां हर बिमोन आरो लाइजाम लिरनानै दागफोराव सोहरनो गोनां जायोमोन
औ
दा जोंहा मबाइल ओंखारनानै बेफोरो गोबां सोलायबोनो हमबाय जेरै जोंङो गुबुन जायगायाव माबा मोनसेफोर जायोब्ला जोंङो दा मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंङो ससियेल मिडिया निउसफोरनि गेजेरजों जोंङो नुनो मोननाय जायो
औ
आरो बेल' नंङा जोंहा मबाइलनि गेजेरजों दायो गोबां सोलोंथाइबो मोननो हायो जेरैहाय फरायनाय लिरनाय बाबा माबा मोनसे साख्रिफोरनि इन्टारभिउ बा एप्लाइ खालामनाय बेफोरबो गासिबो मबाइलनि गेजेरजों जायो इन्टारनेटनि गेजेरजों जायो
औ
आरो जोंहा गोजानाव थानाय मानसिफोरखौ जोंङो जेरै नायनो गोसोब्लानो जों दाना मबाइलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो बिदिनो जोंहा आरो मबाइलजों दाना माखासे प्लेटफर्म बा ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंङो गोरलैयैनो माखा माखासे रां आरजिनो हायो जेरै फेसबुक इउटुब बेफोरबायदिजों जोंहा मबाइला नोंथां औ नोंथाङा दा माखासे जाखिनि जोंनि समाजावहाय मबाइलनि दारैहाय गाज्रि जाबोनो हमदों नैबेफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बुंनो हागोन नाजानि नोंथांनि सिगांङाव एसे खोन्थानो औ दा जोङो गाज्रि होननानै बुङोब्ला जेनेबाथ' मोनसे जायखिजाया जोङो नायनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो बेसादानो माने मोजां आरो गाज्रि नङा होनबा नोंथां मोननै गुन थाखायो जोङो बेखौ नुख थाफायो जेरावबो दा बेबायदिनो मबाइलहाबो मोजां आरो गाज्रि मोननै गुन दङ होननानै जोंङो बुंनांगोन दा मोजांनि बेलायावथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय
औ
गाज्रिनि बेलायावहाय आङो जुदि नोंथांनो बुंनो थाङोब्ला। ओ गाज्रि होननानै बुङोब्ला। दिनै मबाइलावहाय जोङो माखासे गेमफोर मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरै फ्रि फ्रि फायार। ओ पाबजिनो माबा माबि बेबायदिनो जों माबा माबि अनलाइन। जेनोखि गेमफोर दङ। दा बैफोरबादि गेमखौ गेलेनानै। दिनै मारै माखासे लाइमोन जेनाखि फरायसा गथ'फोर। दा बै फरायसा गथ'फोरा माने। आथिखालावहाय मानि फरायनाय गारनानै बांसिनै बैफोरबादि मबाइल गेमावहाय। दिग जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। आरो। बिनि अनगायै बे गेमनि बिथिङावनो आथिखालावहाय माखासे मा होनो ओ जुवा सिस्टेम माने, फैसानि खेला गेलेनानै माने फैसा आरजिनो हानाय माखासे अनलाइन। गेमफोर ओंखारदों नङा होमबा? औ दा बै गेमफोरखौ। खौ गेलेनानैबो गोबां मानसियानो जोंनि गेजेरावहाय माने फैसा लस जाजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेबो जाहैबाय मोनसे जोंनि ओ मबाइलनि मोनसे गाज्रि गोहोम। आरो बिनि अनगायै जोङो ससियेल मिडियानि बाथ्राखौ जोङो नोंथाङा दहाय बुंलांबाय नङा होमबा? ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नोंगौ हय। माखासे ओ मिथिनो मोनै बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोनो नुयै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नुनो मोनो।
औ-औ।
दा बिनि अनगायै। गाज्रिनि बिथिङावबो बेहा मानिे गोबां बिथिङावहायनो माने माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायबो दङ होननानै आङो ससियेल मिडियाआवहाय बुंनो हागोन आरो।
औ-औ।
बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ ससियेल मिडिय जों माने बिदिनो लाइमोन लाइमोन गथ'फोरखौ बुंगोरसै आङो लाइमोन लाइमोन। गथ'फोर जेनाखि फरायनायाव। बेवहाय दा फरायनांगौ समावहायनो माने बैफोरबादि गथ'फोरा मा खालामो माने ससेल मेडिया जेनेबा फेसबुक इउटुब इनसटाग्राम बेफोरबादि माखासे ससियेल मेडिया प्लेटफर्मावहाय माने बिसोरो ओ थाहाबनानै थायो आरो माने गावनि फरायनायखौ गारनानै बेयावहाय बायदि रोखोमनि भिडिय' बानायनाय बायदि रोखोमनि रिल्स बानायनाय बा बायदि रोखोमनि कमेडि कन्टेन्ट खालामनाय आरो माबा माबि बिदिनो बिनि अनगायै आरो, मोजां गाज्रि माबा माबि नायनाय जेनेबा बेबदि नायै नायैनो बिसोर माने गावखौ समखौ मानि बारहो हरनो नागिरो आरो।
औ-औ।
ओ ओमफ्राय ओजोंहाय फारसेथिं फरायनाया थालांसिगोन फरायनायाव गोसो गैयै जालांसिगोन बांसिनै मबाइल' नायनो नायग्रा नायग्रा जासिगोन दा बेफोरबायदियाव माने जोंनि गथ'फोरा मानि फरायनायावहाय खायसेया माने डाउन जालांबाय बा खम जालांबाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो आरो।
औ-औ।
अनगायैबो बोराय बोराइयावबो बेफोरो माने मोनसे गोहोम खोख्लैयाखै नङा खोख्लैदों बोराय बुरि माने बैसो जानाय मानसिफोरनि गेजेरावबो माने बैसोर बादि मानसिफ्रा माने मबाइल नायनानै माने खामानि मावनो बानाय माखासे अलसिया आखुवा हाबदों होननानै जोङो बुंनो हायो नोंथां।
औ।
दा ससियेल मिेडियानि गोहोमावनो माने बिसोरबो माने बायदि रोखोमनि भिडिअ' माबा माबि बिसोरबो माने कन्टेन्ट बायदिसिना खालामनानै माने बिराद माने गावनि न'खरनि खामानिफोरखौ मावनो गारनानै बैफोराव बांसिन गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव न'खरफोरा खायसेनिया माने। एसे एनै जानि जारलायावबो खो ख्लैनो गोनां जादों आरो। जेनेबा जायाखै नङा जादों ससियेल मिडिया जों साक्सेसबो मानसिफोरा। अब्लाबो माने माखासे खायसेया माने फ्राय बांसिनानो माने बेफोरबायदि माखासे जालाखार बिलाखार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने खामानि गैया। दामानि गैया बेफोरबायदि जाहैनायखौबो। दा आरो बिनि सायावनो नोंथाङा जुदि माबाफोर औ माबाफोर जुदि नों नोंथाङा बेनि सायावनो बुंबावनो गोसोब्ला आरो जुदि नोंथाङा माबाफोर मिथि
औ नोंथां। माने ओ बुंनो थाङोब्लाथ' मबाइलनि जोहै जोङो गोबां मोजां खामानिबो मावनो हादों। माखासे गाज्रियावबो थांदों आरोना नोंथां।
औ।
जेरै- दों जों दा माने सोरनोबा जेनेबा दानाथ' गुगोल पे फन पे बा एकाउन्टफोरखौ जोङो मबाइलजोंनो सब समाय सलायजोबनो हायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो माने जोङो सोरबा गोजानाव थानाय मानसिफ्रा माबा मोनसे फ्रब्लेम जायोब्ला ओ रांनि गोनांथि जायोब्ला जोङो माने दायरेकलि जोङो मबेलजोंनो जोङो हरनो हायो। नंगौना नोंथां? आरो जों माने बैसोरो माबायदि हालोदाव दङ, माबायदि दङ बेफोरखौबो जोङो खाथियाव थानाय बायदि जोङो डाइरेक्ट फेस टु फेस भिडिअ कल नायनानै ज जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना म बइला जोबोद गोनांबो नाथाय माखासे बेलावहाय जोबोद गाज्रिबो आरो ना नोंथां। माने खिन्थु गोहोम खोख्लैनाया इसिबां बाहायनो रोंनायाव थ' गोहोम खोख्लैयाखै। नाथाय आथिखालाव नुनो मोननायाव हाय बांसिनानो उन्दै उन्दै गथ'फोरनोबो जोङो मबाइल नायहोनानै गाज्रि गोहोम गोलैगासिनो आरो जोंनि समाजावहाय।
औ औ बेनो बेनो।
दा नोंथाङा बै उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो जा जेरै ओ उन्दै उन्दै गथ'फोर थायोना बिसिनो जोङो म मबेल नायहोनानै दिन थांहोयो मायो बिनि सायावबो नोंथाङा एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अह नोंथां हागोन दे हागोन। दा माने बेबो जोंना मोनसे जेंना माने। दाथ' आरो जोंनि मानसिफोरा माने खोब खाबादियाव मुखुब जानानै थायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
जाबाय सासे बिमा दा बै सासे बिमा आरो सासे बिफा जेनेबा सासे गथ'नि बिमा बिफानो जाबाय बिसोरो दा बे गथ'नि बिमा बिफ मानिे न'खरावहाय गथ' नायग्रा बा गथ' लाग्रा मानसि थालानो माने आथिखाल आथिखालनि मुगायाव माने बयबो खामानियाव मुखुब जाना मानसिगोन ओजों गथ' लानो मानसि गैला बिमाया माजों बुरखायगोन माजों बुरखाया दाना मबाइलखौनो होनोसै। दा बैफोरबादि जाहो उनाव माने गथ'फोरनो बेबाददि बांद्राय माने मबाइलखौ माने गथ'फ्रा मा खालामो माने बिदिनो सानफा एफा सानफ्रामबो माने बिमानिफ्राय मोनदाव मोनदाव माने बिमाया होसिगोन खामानि मावसिगोन माबा माबि खालामसिगोन दा बैफोरबाय दियावहाय माने गथ'फोरा मबाइल नायदाव नायदावनो माने बेनिफ्रायनो गथ' बेफोरनो माखासे हुदा जाबोयो आरो मानिे बेबादिनो जायो माने मबाइल नुवाबानो थाया मबाइल नुवाबानो गाबनाय। बेफोरबाददि माने इदिक जालाङो आरो गथ' गथ'फोराबो ओमफ्राय बेबादि जुदि गथ' उन्दैनिफ्रायनो जुदि जोंहा गथ'फोरखौ बेबायदि मबाइल देखायबोयोब्ला बै गथ' बादि माखासे मेगननि जेनाखि सक्ति बा पावार बेफोराव माखासे थाबैनो जुदि जोंनिया उनावहाय गाज्रि जाहैनायनि एसे सान्स थायो आरो। दा बेखायनो जोङो माने हागौ मानि हागौ मानि जोङो ओ गथ'फोरखौहाय माने बेफोरबाददि मबाइलफोरखौ बारा दिन्थियालासे दोनोब्ला मोजां आरो बेबादि खालामबाय थायोब्ला माने गथ'फोरा माने फरायनायफोरावबो बारा गोसो गैयाबो जालांगोन हागौ बेफोरबादि आरो।
औ नंगौ नोंथां दामाने नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय उननि समावहाय जोङो गोदान मोनसे टपिक बा बेखौनो जोङो उननि समावहाय जोङो गुवारै सावरायफिननो हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो हागोन।
बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ औ औ जागोन दे दोनथ' जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय दे। नोंथां दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।